हेलौ औ नोंथां खोनादों ना?
हेल'?
औ खोनादों ना?
अ अ दासो खोनादों नोंथां।
औ औ औ आंबो नोंथांनो खोनागासिनो दं दे। मिथिया आंना मानोथाय बेबादिथाय ओमफ्राय बिदिनो फिसा खोन हायो होननानै बुंबाय थायो आंनिखौ मानसिफोरा नेटआ सोब प्रब्लेम जायो ना मायोथाय आंबो मोजाङै मिन्थिया आरोन जख जाया आंनिखौ फिसा खोनो हायो होननानै मानसिफोरा बुंहरबाय थायो रायज्लायबाय थाय
अ अ होमबाबो एसे बुजिनाय खोनाफैदों दे औ औ।
औ दा होमबा नोंथाङा फ्रियावनो दङ ना?
ओं दायो
दायो फ्रियैनो दंथयो औ हबा जोङो मोनसे टपिक लानानै जोङो जायखिजाया जेनेबाबहावानि सोमोन्दैहाय सावरायनो हागोन नामा नोंथांनि एसे।
ओं ओं हागोन नोंथां।
ओ दा होमबा नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होग्रो नामा जोङो जेनेबा आबहावाखौ जोङो माबायदियै। जेनेबा रैखाथि खालामनानै लाखिनांगौ जोंहा। बिनि सायावहाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हायोब्ला मोजां जागोन।
औ औ जेनेबा जोंना आबहावाखौ नायोब्ला माने गामिनि आरो जोङो। सोहोरनि आबहावा माने फाराग खालामनानै सावरायनो हायो आरोना नोंथां जोंना। गामियाव आबहावाया जोङो। माखासे माने मोजां होननानै बुंनांगोन आरो जेनेबा जोंना गामियाव मिथिंगाजों बिदिनो। सोनारनानै थानायखाय गामि ओनसोलनि आबहावाया जेनेबा बारहावाफोरा मोजां। जेराव आरो गामिनि आबहावाखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जेनेबा टाउन सोहोरनि जों रुजुनानै नायोब्ला जेनेबा सोहोराव। बिदिनो गारि मथरनि उखुन्दै बा जेरै--साउडनि पलिउसन जायो जेनेबा साउन्ड गारि मटरनि गाबनाय बे साउन्डफोरजोंबो माखासे जोंना आबहावाया गेब्रेङो बेनि थाखाय ना माने बेफोरखौ रुजुनानै नायोब्ला जोंनि गामि ओनसोला सिरि निजोम। मोजांखौ आं नुनो थाङो आरो जेनेबा।
औ।
जोंना गामि ओनसोलफोराव। दावराव दावसिया खम जायो बा मोजां बिदिनो अक्सिजेन मोनो बिदिनो। ओ आबहावाफोरा मोजां थाज जायैनो थायो आरो गामि ओनसोलाव नाथाय सहरनिखौ जोंङो। गुजुनानै नायोब्ला सहराव आजिखालि बिदिनो। माने सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे दा बिदिनो सहराव न' बां लुनायफोरा गोबां जानो हमबाय। गोबां बिल्दिं लुबाय गोबां न' बां बिदिनो लु हायो जाउनाव जोङो दंफां लाइफांफोरखौ। दानफेना गारनो गोनां जादों बेयाव। जोंना माने आबहावानि माखासे गेब्लेंनाय बा जोङो अक्सिजेन फोरनि जोंनाव माने टाउन सहराव खमि जानाय माने खमिथ' होननाङा जेनेबा। बारहावाया गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोनादोंना नोंथाङा। औ औ ओमफ्रायो। आरो बुं थाङोब्ला जेनेबा बे बिल्डिं लुनायावनो जोंना गोबां रोखोमनि अन्थाइ सिमि। सिमेन्ट बाला बिदिनो बाहायनाय जायो बेयाव जेनेब्ला। बिदिनो बारफोरजों बे मिथिनानैबा नुनो मोननै बा नुनाय बिदिनो सिमेन्ट। फोर मिलायनानै बारहावाखौ बिदिनो गुबुंले खालामो। बिदिनो आरो माने मा होनगोन बे न' बां बिदिनो खाथि खाथि लुनाय बा लामा आसामा बिदिनो गोबां दा थ' टाउन सहरफोराव लामा बिायदिनो बानायनायाव माने एसे अखा एसे बिबांनि अखा हाबानो माने दैबाना जानाय। माबा जोङो बुंनो थाङोब्ला गुवाहाटिी नोगोरखौनो बुंनो हायो जेराव ए ए अखा हाबानो दैबाना जायो बेयाव माने गोबां आबहावाया खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेनेबा दैनि गेजेरजोंनो गोबां गेसाव गोफोन मुवा बेसादफोरा गोजावनानै फैयो बा दैफोरा जोंना माने अखा एसे एसे हाबानो देरनानै बा बियो राननो थाखाय गोबाव सम लायो लामा गैयिनि जाउनाव बेफोरबायदियाव माने माखासे बिफां लाइफांफोराबो अबेबा माने थैनायफोरखौ नुनो मोनो बे ाव जोंना गोबां थ' टाउन सहरफोराव लामा बानायनो थाखाय बिदिनो न' बां बानायनो थाखाय दंफां लाइफां हा-हाफायनाय बेफोराव माने मिथिंगानि बा आबहावा जोंनि जिथु आबहावा बेफोरखौ गोहोम खो खोलैनायखौ आं नुनो मोनो आरो नोंथां। दा ओ गामि ओनसोलनि आरो जोंनि टाउन सोहोरनि जेनेबा बे ओ आबहावाखो
आरोनो
रुजुनानै नायोब्ला जोङो गोबां फारागखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो संरैखा खालामनांगौ होनोब्ला जोङो माने बिफां लाइफांफोर बेसिकेलि जोङो बिफां लाइफांनि सायावनो जेनेबा मानसि अक्सिजेन बिफां लाइफांनि जो अक्सिजेन मोन नाल जों बे फोरखौ माने बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन। बेखौनो आरो गारि मथर सालायनाय जोंनि जिहेथु गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोर बेनिफ्राय उखुन्दै कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै बेफोरनो माने जोंनि बांसिन जोंनि आबहावाखौ गोहोम खोख्लैग्रा माने गाज्रि गोहोम खोख्लैग्रा होननानै बुङोबा जोङोह ओन ओनस बा गिदिर गिदिर इडास्ट्रिफोरखौनो बुंनो हायो आरोोना नोंथां। जेनिफ्राय माने गाज्रि उखुन्दै बा गाज्रि गेस गनानै जोंनि जि मिथिंगा बा जोंनि आबहावा बेफोरखौ बेफोरनो गोहोम खोख्लैयो। बेखौनो बुंगोन आरो जेनेबा गारि मथर सालायनाय बिनिफ्राय गनाय उखुन्दै बेफोरखौ माने गारि मथर सालायनाय बिबांफोरखौ खम खालामनांगोन। बेफोरखौनो आं बुंनो सानो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो फंनैसो बेनि सायावनो बुंनो हागोन।
औ औ नोंथां नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय गासिबो जेनेबा सैथोआनो गोजा। जेनेबा गास गेबो माने खोथायानो बेबायदिनो आबहावानि सायाव गोहोम खोख्लैजोबनाय। दा आंबो बिनि सायावनो एसे जेनेबा दाजाबदेरनोसै नोंथांजों लोगोसेनो जेनेबा जोंहाथ' गिबियावहाय जेनेबा सुबुं अनजिमा बांनाय नङाहोनबा नोथां सुबुं अनजिमा। बांनायनिफ्रायबो जोङो माखासे बेफोरबायाददि गोबां जाहोनफोरा जानानै फैदों जेनेबा सुबुं अनजिमाया आथिखालाव ओरैबायदि बांबोदों जेनेबा थैनायनि अनजिमाखौ रुजुनानै नायोब्ला जोनोम जानायनि हारा। बांसिन जाबोदों जायनि जाहोनावहाय दिनै सुबुं अनजिमायाहाय बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ बेफोरबायाददि बारानिफ्राय फ्राय बारा जाबोनायनि जाहोनावहाय जोंनि गेजेरावहाय माने थानो थाखाय जोंनिया हाया खमायलांनायखौ जोङो मोनदों आरो जायनि जाहोनावहाय जोङो ओरैनो लांदाङै थानाय हाफोर बा बिफां लाइफांजों बुं बुंफबनानै थानाय जायनाखि हाग्राफोर बैफोरबायि हाफोरखौहाय जोंनि मानसिफोराहाय मा खालामदों दानस्रांनानै बै जायगायावहाय थाहैनो थाखाय बा नोगोर टाउन सहर बेबायदि गायसनहैनाय दारिमिन गायसनहनाय बेफोरबायादि माने जाथाया जादों आरो दा बे बेफोरबायदि जानायनि जाहोनावहायनो जोंनियावहाय मानि बिफां लाइफांङा जोबस्रांलांबाय बा खमायलांनो हमबाय जोंनि मानसिफ्रा आरो गोदानै फिन बिफां लाइफांफोरखौ माने गायफिननाय जाला बा गायफिनला बेफोरबायदि जाहोनावहाय जोंना आबहावाया मानि एसे बांसिनै गुबुंले जानायखौ जोंङो मोननो थांङो। जायनि जाहोनावहाय जोङो दिनैहाय मानि गोबां माखासे जेंनाजों जोंङो मोगा मोगि जानांनो गोनां जागासिनो दंङ। जेनेबा बिदुं बांनाय जायनि जाहोनावहाय जोंङो गरमा बारा जाबाय थानो हायि बायदि जोंङो दा गरम मोनो गरम बोथोर जाबाथाय नङा होमबा नोंथां। दा बेफोरो माने गासैबो जाहोनानो मानि जोंनि सुबुंफोरनि जेनाखि खामानि मावनाय बै खामानि मावनायनि जाहोनावहायनो जानाय होननानै जोंङो बुंनो हायो आरो आरो बिनि अनगायैबो दहाय नोंथां नोंथाङा बुंलांखाबाय दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जेनेबा दारिमिननि बाथ्रा टाबिननि गेजेरजोंबो गोबां जोंहा खहा जाबाय जेनेबा बिफां लाइफांखौ दानफायसे दानफायनानै आरो बेवहाय थानाय मानि जाय बिखौहाय जोंङो मा खालामबाय मैला खालामबाय नङा होमबा जोंङो दैखौबो मैला खालामो बिनि जेनाखि दाखोर दाला जाब्राफोरखौ जों बेयाव गाहरोना दारिमिनफोरनिखौ बिनि गेजेरजोंहाय दैया मैला जायो आरो बिनिफ्राय उखुन्दै ओंखारो बै ओंखारनाय उखुन्दैफोरा आरो जोंनि बारहावा गुबुंले खालामबाय आरो माखासे गेसाव गोफोनखौ जोङो हायाव गारबाय प्लास्टिक फल्टि दा बैफोरनिफ्रायबो हाया आरो माखासे गेब्रेंबाय माने दारिमिननि गेजेरजों फारफ्रोमबो बिथिंङाव हायमाने जोंनावहाय मानि आबहावाया मानि गुबुंले जानायखौ जोंङो मोनो आरो दा बेबादिनो जोंनि थास माने जायगायाहाय माने गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जाबोगासिनो दङ दा जोंनि गेजेरावहाय बेफोरखौ माने फोसाबनायनि बा संरैखा खालामनायनि राहा लानाया मोजांसै होननानै आं सानो आरो दा बिनि गेजेरावहायनो सरखारारनि बिथिंनिफ्रायबो आथिखाल गोबां माखासे आसनिफोर बा स्किमफोर जोंङो खालामनायखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेनेबा बिफां लाइफां बिफां गायनायनि माखासे स्किमफोर होयो सेंसनफोर दा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ खौ जोंनि मानसिफोरा सरखारारनिफ्रायल' बा बबेबा मोनसे- माबानिफ्रायल' आसा खालामालासिनो जेनेबा जों बयबो मानसि- फोरानो बिफां लाइफांफोरखौ जुदि मोजांङै जुदि गोसो जानानै गावनो गायोब्ला आरो- ओरैनोथ' बिफां लाइफांखौ जोंनि मानसिया- मोननायफोरावबो जेनबा स्कमफोरनि गेजेरावबो गायनोल'सो रोंगौ जेनेबा बि उनावहाय माबादि- जोथोन लानांगौ बेफोरखौ- जोंनि मानसिया खालामनायखौ जोंङो नुनो मोना दा बेफोरखौ जोंङो जुदि जाहाथे मोजांङै जुदि जों जोथोन लायोब्ला मोजांङै जुदि जोंङो बेरा बारिफोर होनानै जुदि बिफां लाइफां जों मोजांङै फेदेरोब्ला बिनि गेजेरावहाय जोंहा माने गोबां- गोबां मुलाम्फा फैगोन होननानै आं सानो आरो आरो दारिमिनखौ दारिमिनफोरखौथ' जोंङो जेनेबा दारिफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो होननानै जोंङो दारिमिनखौ नाङा होननानैबोथ' जों बुंनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ औ-
दा बेबायदि जोंङो दारिमिनफोरखौबो नांगौ दा बेनि थाखाय जोङो दारिमिना जुदि जोंनिखौ आबहावाखौ- खहा खालामदोंब्लाबो बे खहा खालामनायखौ सुफुंनो थाखाय जोंङो- मा खालामनो राहा लामा लानांगौ आरो जे- जेनेबा बै गुबुंनाय बारखौ जोंङो होबथानो- थाखाय मा खालामबाय बिफां लाइफां गायबाय जेनेबा बेनि अनगायै दैफोरावहाय जोंनि बै दारिमिन- फोरनिफ्राय ओंखारनाय माखासे दाखोर दाला जाबोर जाथ्राफोरखौ दैफोरावहाय गारालासिनो बबेबा माने जायगाफोरावहाय दखरसे जायगाफोर खालामनानै बे जायगाफोरावनो जायगा दाबसे थियै जुदि दोनोब्ला अब्लाथाय मानि एसेबाबो बै दैफोरा गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा मोनगोन नामा होननानै सानो आरो।
नोंगौ नोंथां बिदिनो
दा बेबायदिनो माखासे गोबां राहाफोर लानो हायो जायनि गेजेरजोंहाय जोङो। ओ आबहावा गुबुंनायखौ जोङो एसेब्लाबो। होबथानो हागोन होननानै आं सानो आरो।
औ।
दा नोंथां जोंनाथ' ओ सावरायनायनि समा एसे जोब्बायानो जेनेबा सावरायबाथ' गोबां दङ जेनेबा बिदिनो जेसेनो सावरायो एसेबांनो जोङो जेनेबा ओंखारलांबाय थायो दा जोङो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
ओं जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे
दे नोंथां